हेल' खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ औ
ओ अब्ला जोङो ओ दानि बे समावहाय जों गोदोनि आबौ आबैनि सोमोन्दै बा आबौ आबैया माबोरै सोलियोमोन बेफोरखौ माबोरै ओ सोलिबोदों बेफोरनि बागै एसे रायज्लायनो नोंथांजों ओ आखायाव लानाय जादों नोंथाङा
औ औ नंगौ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों
औ दे सोंलाय
ओ गोदोनि जेनेब्ला आबै आबौ होनोब्ला नोंथाङा गोदोनि ब्ला गोदोनि नङाब्लाबो आबै आबौ होनोब्ला नोंथांनि साननाय बायदिब्ला मा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ
गोदोनि होनना बुंब्लाथ' जोङो ओ दानि जुग आरो गोदोनि जुग बहुद फाराग दं ओ गोदो आबै आबौनि जुगावहाय ओ दानिफ्राय गो-गोहो दानि जुगनिफ्राय आबै आबौनि जुगनिया गोबां फाराग दं जेरै ओ आबै आबौनि जुगाव बेबायदि ओ गारि बा बेबायदि जों दा जेरै रायलायो मबेल आरो कम्पिउटार आरो
जाना फसि
जेरै मोब्लिब ओ ओमफ्राय बिदिनो गोबां माने आबै आबौनि जुगावहाय बेफोरबायदिया गैयामोन आरो गोदो
औ औ औ
औ ओ बेफोरबायदि गैयामोन आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो ओ माने गोदोनि मानसिफोरा माने ओ गोदोनि आबै आबौमोनहा माने गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो बिसोरो ओ दायै दायै गाननाय जायोमोन आरो औ नंगौ ओ गोदोनि जुगनिया माने गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै गानोमोन आरो बिसोरो माबा बे मोनसे गोजान लामा हान्थिब्लाबो बिसोरो गाव गावनि आथिंजोंनो माने थाबायना थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ आरो किसुमान ओ गोदोनि माहाजोनफोरा माने गोदोनि आबै आबौ ओ माहाजोनफोरा ओ बांसिनानो माने मैसो बा गराय गारि ओ बेफोरजों बांसिनानो हान्थियोमोन आरो गोजान ला मा ओ बेबायदिनो ओ गोदोनि आबै आबौआ माने सोलिबोदोंमोन आरो। ओ नोंथांनाव ओ नोंथांनि ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन गोदोनि आबै आबौनि बागै
औ औ हागोन नोंथां ओ आबौ आ बै होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथियो गावनि बिमा बिफानि बिमा बि फाखौ जोङो आबौ आबै सोमोन्दो जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ
औ आबै आबौ होनोब्ला जोंनि उम बयनिख्रुइबो आंगो माने जोंनि खाथिसिन सोमोन्दो आबै आबौ जो जों जोङो गोबां बिदिनो जोंनि मोनसे गोसोनि मोनसे एकदम गोरा सोमोन्दो बेबायदि आरो आबै आबौ होनोब्ला जों बयबो मोजां मोनो नङा होमबा? आबै आबौ बो ओ आबौ आबैजों गेलेनो बा आबै आबौजों ओ बहाबा हाथाय बाजारफोराव थांफानो बेफोरबायदि जों बयबो ओ मोजां मोनो आरो बिबौ बिबैआ बायना होफैनाय दख'ना गस्ला मोनसे जाग्रा मुवा बेसादब्लाबो जों बिराद गोजोनो ओ थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि जुगावहाय आबौ आबैया ओ गोबां बिदिनो सिथ्लाफोराव जिरायनानै गोदोनि जुगाव ओ मबाइल गैयामोन इन टारनेट गैयामोन
नंगौ
औ बेबायदि टिभि फोर गैयामोन ओ बिनिखायनो गोदोनि जुगावहाय जोङो आबै आबौजोंनो जिरायनानैहा सिथ्ला फ्राव जिरायनानै ओ बि दिनो गोबां ओ सो ओ काहानिफोर बा
औ गोदोनि काहानियाव नंगौ दे
औ गोदोनि काहानि बेफोरखौहाय जोङो खोनासङोमोन आरो जोङो खोनासंनानैबो जोबोर मोजां मोनोमोन
औ
आरो ओ गोदोनि आबै-आबौआ गोबां गावसोरनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय आरो बिदिनो ओ ना हमनाय जेखाइ खबाय दाला सान्द्रै ओ बुंनो थाङोब्ला खानजुंनिफ्राय लानानै आबौ-आबैया गाव गावनो बानायनानै लायोमोन आरो।
औ नोंगौ नोंगौ नं
औ गाव गावनो बानायनानैहाय ओ बिदिनो सोलियोमोन आरो
औ औ
दानि जुगावथ' जेनेब्ला गासैबो बायनाय बेसादजों सोलियो जोङो औ गोदोनि जुगाव आबै आ औआ आबै-आबौआनो जोंनो गेलेना गेलेग्रा बायदिसिना। बेफोरखौबो बानायना होयोमोन आरो।
औ औ औ नगौ नथां नंगौ।
गोदोनि आबै-आबौनि दिनावहाय ओ माबा मोनसे खबर हैनोब्लाबो आय थिंजोंसो थांनाय जायोमोन आरो ओ दानि ओ दानि बादि ओ उम बिदि एसेबां जौगानाय मुगाबो नङामोन नालाय गोदोनि जुग गावहाय उम थेवब्लाबो गोदोनि जुगाव ओ आबै आ बौजों थानानै गोबां गोजोननाय मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव। आथिखालाव ओ जोंनि गथ'फोरा बिबौ-बिबैखो। ओ बारा इसबां इम्परटेन्स होनायखौ जोङो नुनो मोनला आरो।
औ नंगौ-नंगौ-नंगौ औ।
बिबौ-बिबैयालाय जाम्बा-जाम्बि मा बुजिनो बेफोरबायदि साननाय। बुंनायफोरखौ जोङो दा आथिखालाव खोनानाय खोनानो मोनो आरो।
औ-औ नंगौ ओ आबै-आबौ होनब्ला जोंनि निजा होनब्लाथ' ओ जोंनिया आबै-आबौआ ओ बिमानि फालनिफ्रायबो थायो ओ बि फारसेनिफ्रायबो आबै-आबौ थायो ओमफ्राय इखि ओ आफानि बा-बाबा जोंनि बाबा। बेनि बिमा बिफाखौबो जों आबौ जायो बा जोंनि आइनि ओ बिमा-बिफाखौबो जों आबौ जायो औ आं नोंथांनिसिम ओ मोनसे सोंनो सानदों ओ नोंथां ना ओ ओ नोंथांना ओ नोंस्रा आइनि बा नोंसा मादारनि आबै-आबौआ नोंखौ माबायदिहाय अनो?
औ-औ-औ।
बेनि बागै एसे फोरमायनोहागोन नामा नोंथां?
औ हागोन-हागोन आंनि ओ बिमानि आबै आबौ होनोब्ला थ'ओ बे समावहाय आंनि आबौ-आबैया गैला ओ
औ।
औ थेवब्लाबो गोदोहाय आङो जेसेबां सम मोनबोदों। बे समावहाय आङो बिराद अन्नाय मोनबोदों आरो जानाय लोंनायनिफ्राय लाना नै ओ जोंनि ओ आइया बिया जाफैनाय। न'आ एसे गोजान थेवबो बिसोरो आयथिंजों फैनानैहाय जोंखौ खबर लानो फैयोमोन। गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि लानानै फैयोमोन। आरो ओ माने गावसोरनियावबो लांनानै दोनहैयोमोन आरो लांब्ला बो ओ जानाय समावबो बेदर गावसोरनि खुरैनि फ्रायनो बेफोरबायदि बेदरफोरखौ हरोमोन अननायजों आरो अननानैहाय। गोबां आबै आबौनि अन्नायानो आलादा जायो आरो नोंथां।
औ जायो नोंथां औ। ओ ओ नोंसोरनि आबै आबौआ गोदोनि आबै आबौ नालाय दा गय फोर जायोना जाया आबै आबौआ किसुमान आबै आबौआ माने‌ गयखौनो माने सावसाय थानायानाय नुनो मोनो आरो गोदोनि आबै आबौफ्रा माने गोबां गय जानानै मोजां मोनो बिसोरो ओ गय जायो बिदिनो थांखु जायो। बा ओ बायदि-बाय बि-बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो-आरो मा होनो बेखौ खागजजों बे मा होनो ओ खागजजों माबा बिरि ना मा होनो बेखौ? ओ बेखौ खाननानैबो सोबनायफोरखौ नुनो मोनो ओ नोंसि नि आबै-आबौआ नोंसानि आबै-आबौमोनहा बेबायदि ओ ओ मुवा बेसादफोरखौ जायोना जाया एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ जायोमोन। जोंहानि आबै आबौआ एसे बिरि फोरबो सोबोमोन आरो ओमफ्राय संख्रि सा बिबायदि लाल सा बेखौ एनिटाइम लोंबाय थायोमोन आरो गयखौ फिसा फिसा हफ्लेनानैहाय जायोमोन आरो बे फिसा फिसा हाफ्लेनायखौ जोंनोबो राननानै होयोमोन बेफोरबायदि आरो। आरो जोंहानि आबौआ एस जे मुलिफोरबो बानायोमोन। माने गोदोनि जुगावहाय जेनेब्ला डक्टर फोरनियाव गिदिर गिदिर डक्टरफोरनियाव थांनो हायामोन नालाय आबौ आ बैनि दिनावहाय थाखा फैसानि निबो‌ थाखा फैसानिबो एसे उसुबिदा आर रो गारि मथर बा खाथि खालायाव हस पिटालफोर बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि जुग
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जोंहानि आबौआ कबिराजखौ बेयो सोलोंनानै लादोंमोन आरो। गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ गो बां गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ बा स खा जानाय निम'निया जानाय जन्दिस जानाय बेफोरखौहाय आबौआ फोसाबोमोन आरो औ
औ नंगौ नंगौ औ गोबाङानो माने बिबौफ्रा बा आबौफोरा माने आबै आबौआ माने ओ थाब थाबनो सिं गुङोमोन आरो ओ जोंनाबो आबै आबौआ माने गोजौमोन नालाय ओ थाबसिन बुंनायखौ आं नुनो मोन माने ओ
औ औ।
माने सिंं गंनानै थाबायनाय थखन थुनानै थाबायनायखौ आं नुनो मोनदोंमोन आरो ओ बिदिनो नों नोस्रा नोंस्रानि आबै आबौ आबौ बिदि सिं गंनायफोर सिं गंनानै थाबायनायफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंमोन नामा?
ओहो आंनि गोसोआव थानाय हिसाबैब्ला आंनि आबै आबौआ बिदि बारायसेबांबो गोजौ नङामोन नालाय ओ दा ओम बिसोरो सिं गङालासिनो एसे बेराम जानानैहाय गोमालां बाय आरो ओम दायो नाथायबा जोंहानि बाबानि आबौ आबैया दाबो दङ एसे गोरैनो दङ खामानि दामानि मावो।
औ
बिदिनो आरो जोंनि बिमा बिफायाबो हास्लाबा आरो आबै आबौनि मावनायजों। बिसोरनि ओ साननाय हनाय बिसोरनि मावनायफोरानो आलादा जायो आरो नोंथां। उम गोबां बिदिनो बारिफोरनि खामानि माने संनाय खुरनाय बिबौ बिबै थायोब्ला बेफोरबायदि सहाय जायो आरो मोनसे।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ नोंथांनि फारसेबो एसे फोरमायना होदो।
ओ औ जोंनाबो आबौ दं आइनियाबो दं। आरो जोंनि न'नि बाबानि जोंहानि आबानि बाबानियाबो आबै आबौआ दासिमबो दं आरो। बिसोरनिफ्राय आं गोबां अननाय मोनो दासिमबो मोनो। ओ दाबो बिसोरो आबै आबौआ दाबो ओ जोंहा आइनिया आलासि जानो थांबोला दाबो आंनो मुवा बेसादफोर सोनानै हरफायो गावसोरनि अननानै। बिदिनो आरो गोबां अ'नो आरो न'खरनिफ्राबो बबावबा थांबा ओ थाब फै आबौ बा न'आव थाब फै बिदि होनो होनहरो आरो दासिमबो। ओ माने दा बो जोंना आबै आबौआ दाबो गोरायैनो दंजोबो। ओ इसोरनि अननायाव जेबो जाथ'वाखै आरो। ओ औ ओमफ्राय ओ जोंना टायमाबो जाबाय नामा नोंथां ओ औ। ओ आबै आबौनि बाथ्राखौ रायज्लायनानै ओ नोंथांनिफ्राय ओ गोदोनि बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय‌। आबै आबौआ नोंखौ मा बायसा अनो बेखौबो मिन्थिनो मोननानै ओ गोजोननाय थाब
औ औ औ औ औ साबायखर साबायखर नोंथां।
फिन खेबसेबाव नोंथांनिसिम ओ गोजोन हामलायनाय जासिहरनानै जों सानैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै।
औ साबायखर नोंथां।
औ दे